हेल' नोंथां
औ
औ नोंथां
खोनादोंने
खोन औ नोंथां खोनादों।
ए मानो फन खालामदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां नोंनाव फन खालामनायनि जाहोना माने बा बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा माबोरै जिउआव जबा अमाखौ मानि थाखायबोदों
औ
बेनि
औ जोबोद मोजां आयदा
औ
सावरायजागोन
औ नोंथाङा नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ अमा होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि बर'फोरनि औ खोनाबाय
औ नोंथां खोनादों
औ अमा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मिथिखायो दा
औ आं न'आवबो फिथाय नुयो नालाय औ एसे एसे मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनाय
औ जोंहा अमाया जोंहा रोखोमसे जिब माने आथिं थोंब्रै दङ बेहा जेरैबायदि ओ मानसिनाव थानाय थानाय मानि गासिबो दंजोबो नाथाय बिसोरो मा बिसोरो माने राय्लायनो हाया जोंबायदि बिसोरो बिसोरना मोनसे गावसिोरनि गाबनाय मोनसे सोदोब दं आरो
औ औ
औ मानसिनाव जि दं बिसोर बेयावनो दंजोबो गासिबो नाथाय बिसोरो मा आखाइ माने सिगांनि आथिं थोंनै ओमफ्राय आथिं माने उननि आथिं थोंनै बेखौनो आखाइ आथिं होननानै हमनानै लानाय जायो आरो बिसिोरनिखौ
औ औ
औ बे माने जों जों मा जों ओंखाम जायोबा मा जायो बेखौनो बिसोरबो जायो आरो जिखौ होयो बेखौनो जायो आरो बिसोरो मा मेनलि बिसोरनि जाग्रा आदारखौ जोङो जोङो माइ सौनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय जि ओ गुन्दै होननानै बुङो। जायखौ जोङो माइनि बिगुर बै गेब्लेनायखौ जोङो बिसोरनो आदार महरै होनाय जायो आरो अमानो
औ थारैनो नोंथां दा नोंथाङा एसे बुंलांबाय आं एसे बुंदेरनै होनि बेबाथ' जोंनि बर' न'खरफोरा गोबाङानो सरखारि साख्रि मावनाय एबा एसेबां मोजां इनकाम गैया दा बेनि थाखायनो जोंनि सुबुंफ्रा फालांगि एबा आबादनि सायावनो खोनारो दा जोङो फालांगि होननानै बुङोब्ला बे जों अमानि आबादखौबो जोङो फालांगियाव हमानो हानांगोन मानोना दानि समाव जोङो समजों लोगोसे खामानि मावोब्ला जों दाथ' मोजाङै बेयावबो जोंहा रांखान्थियारि गोबां मुलाम्फा जायो आरो जेरैहाय नोङो अमा फार्म खालामोब्ला एबा नों हमनानै ला जिथा हमा नोङो लाबाय। अमा बुन्दि दा जोंहाथ' अमायाथ' बोसोरै बोसोरै फिसा होयो नालाय दा नोंथाङा जुदि हमना लायोब्ला मासे अमायाव आङो जिथा फिसा मोनगोन। एबा खमखौनो हमबाय आं दाइनथा दाइनथायाव नोङो जिथा अमा बिमायाव जोङो दाइनथिथा अमा फिसा मोनो दानि समावहाय नों मासे अमानि बेसेना जों हाथायाव फानोब्ला नैजिबाजौ एबा थाम रोजा रांखौ जों मोननो हायो आरो खमाव खमब्लाबो।
औ।
मासे अमायाव बेखिनि बेसेन मोनोब्ला मोजाङै जुदि जोथोन लानो हायोब्ला बेराम आजार फ्राय रैखा खालामनो हायोब्ला अब्ला बोसोराव नोंथाङा गोबां इनकाम जायो जोङो अमानो जाहोनाय खरसखौ दाननानै एबा अमानो अमाखौ सामलायनायाव जिखिनि बेसेनफोर थांदों बैखिनिखौ दानख'नानै जोंनि मुलाम्फाखौ नायोबब्ला बिसोर गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो आरो। दानि समाव आरो बिनि थाखाय जोंहा गोबां गोजौ ग्रिबो नाङा। जों बेवहाय एक्सपिरियेन्स थायोब्लानो एबा अमानि सोमोन्दै मोजाङै बेबायदि मावदां मावदां हमदांनो हालांब्लानो जे अमाया माबायदि लैखोनाव माबायदि जायो एबा माबायदि बेराम जायोब्ला माबायदि आखुखौ हमनो हायोब्लाानो जोङो बेखौ बावनो हायो आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव नुयो नामा जे अमाफोरनि फार्म खुलिनाय एबा नोंथांनि ओनसोलाव दं नामा? बा
औ औ नोंथां। जोंनि ओनसोलाव औ नोंथां हागोन। जोंनि ओनसोलाव ओरैनो नायोब्ला माने अमानि फार्म होननानै बुङोब्ला माने गैयाखौनो बुंजागोन आरो।
औ।
औ नोंथां। माने अमानि फार्म गैया नाथाय मा न'खरफ्रोमबो जोंहा बर'नि न'खरफ्रोमबो अमाखौ मासेनि बारा थानायखौ जों नुनो मोनखाथारगोन आरो। जोंहा औ नोंथां जोंहा मा होनो जोंनि जानानै आग्लायनाय माखासे आदारफोरखौ जोङो मा खालामनो अमाफोरनो होनो थाखायनो माने अमाफोरखौ फिसिनानै दोननाय जायो आरो नङाबा ओरैनो गारजानाय जायो नालाय
औ औ।
औ थारमाने अमाया मोननै रोखोमनि थायो नङा होमबा? जो जोला जेरैबा बिदि सुबुं माहारिफ्राबो थायो हौवा मानसि हिनजाव मानसि बिसोराबो मा थायो अ बुन्दा आरो बुन्दि थायो माने
औ
औ नोंथां
दा बेवहाय औ औ थक्सि बेबोमोन
औ थारमाने नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो अमा फिनायनि जोंहा गोजौ सोलोंथाइनि गोनांथि नांलाया माने खामानिफोरखौ नायनानै माने सोलों सोलोंनायफोरा माने एसे बेलेग बेलेग जायो आरो जेरैबायदि सासे लेखा गोरों सुबुङा बेखौ अमा फिसिनो होबा बे रोङाब जानो हागौ नङा ओमबा नोंथां
औ औ
बे जोंहा माखासे मावथाइनि रोंगौथिनि सायावसो सोनारो जायखौ जोङो मावबाय थायो बै खामानियावसो माने बै सासे मानसिया माने ओ गोरों जायो नालाय औ बेनिखायनो माने अमानि सोलोंथाइया बेलेग बेयो जाबाय मा अमाया बेसेबांखिनि आदार जायो। मा जायोब्ला मा मुलि होनांगौ माने बेफोरनि सोमोन्दै मि थियोब्लानो एसे अमा फिसिनायाव माने एसे हेफाजाब जायो आरो बा मोजां जायो आरो अमा फिसिनायनि बेलायाव
थारै नोंथां
औ
दायोथ' नोंथाङा बुंलांखाबायानो जोंना अमाया मोनलै जादनि थायो होननानै जो आरो जोला औ जोंनियाव जों गामियारियाव नायोब्ला जों मोननैबो अमाखौ नुनो मोनो। खायसे मा खालामो अमा जोलाखौ फिसियो खायसे अमाजोखौ फिसियो। जायखौ जों बुन्दा बुजि होनना दा बुन्दा फिसिनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ बिथाङा एबा जायबा बियो गुबुननो जेब्ला अमा बिमाया फिसा जानो सम जागोन एबा नांगौ बायदि समाव बेखौ गोरोबलायैनो थाखाय हरनाय जायो आरो
औ
बिथांनि सर्थ'आ बेनो जाहैबाय जे जेब्ला अमा बिमाया फिसा जागोन आंनो मासे हरनो नांगोन दा बैबायदि फिसियो आरो जेरावहाय जोङो फानोब्ला एबा नायोब्ला बाजारावहाय अमा बुन्दानि दामा बांसिन फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिन
औ
दा बेनो आरो बेनिफ्राय मुलाम्फाखौ नायोब्ला जानायाथ' मोननैखौ समानै जायो। जोआबो समान जागोन जोलायाबो समानै जागोन किनतु मुलाम्फा खौ नायोब्ला बोसोराव जोङो जोनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोननो हानाय बायदिखौ नुहुरो आरो मानोना बि फिसा जायो बोसोरफ्रोमबो खारन अमा बुं नोङो मोनबाय थाबो जानो हागौ गुबुननो हरनो गुबुननो खनसे हरनायावसो मासे मोनो नालाय
औ
माने बांसिनानो ओ बेखौ माबायो आरो ओमफ्राय आरो जोंना मा जायो गामि ओनसोलफ्राव खायसे गामिफ्राव माखासे नेम दाना जोननाय थायो‌। जेरै खायसे गामिफोराव नोङो अमा बिफोरनि फिजों लाबो बेखौ फिसा लानो मोननाय नङा दा बिनि गुबै जाहोना जाहै जोंहाथ' फोथायनाय दङ जे अमा फियोब्ला जायगाया बिराद गाज्रि जायो होननानै मानोन अमाया हाब्रु बारियाव लेथ्रा जायगाखौ दा बैखौ नायनानै बे गामिनि मानसिफोरा साखोन सिखोनखौ लाखिनो थाखाय बेबायदि खालाम आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नोंथां जे फिसा लाखिनो होयो ना बेबायदिनो
द जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां बेफोरबायदिनो जेबो बादा गैया माने जाय जेरै फिनो हायो ओरैबायदि आरो मानिमा गुबै बेफोरनि माने माखासेफोर नेमफोर दं जोंनाबो माने मा लामा खाथियाव खानो मोना न' खाथि ए बांद्राय खानो मोना बेफोरनो आरो बे गावनिनो गुदियाव खाना लायोबा गावनिनो एसे गाज्रि जायो नालाय मोनामनाय फैयो गेस फैयो बिनि थाखाय माने लामा खाथियाव आरो न' खाथिथाराव खानो मोना आरो गावनि न' न'नि दुब्लिफोराव खायोबा मोजां एसे गोजानाव खायोब्ला माने गावनिनो मोजां आरो गावनि मोजां माने गुबुननिबो मोजां नङा होमबा
थाङाव
औ बिदि जेबो फिसा लानो होनाय होयैनि जेबो खान्थि गैया आरो नेम गैया जोंनि ओनसोलाव
ओरैनो मोजां बे नोंथां
औ नोंथां
नोंगौ बाथ्रायालाय सैथो बे अमा लायो ब्ला एसे जागाया लेथ्रा जायो बेखौ नोंथाङाबो नुदों जानांगौ न मोनामनाय बिसिनि थानाय बेफोरो बेयो एसे मोजां जायगायाव थांनो लुबैखाया
औ
बेयो हाब्रुुबारियाव थायो आरो बिनि थाखायनो जानो हागौ गोदो समाव जोंखौ गुबुना लुगैयोमोन
औ औ
अमा जायोबा जों अमा फियो होननानै नाथाय दा लोगोसे सोलायबाय गुबुन हारिफ्राबो अमाखौ जायो आरो गुबुन हारि अमा फिसियो दाथ' गुबुन हारिफ्रा अमा जों जायखौ गुब देसि एबा गुबुननिफ्राय लाबोनाय ल खालामनाय बेफोरबायदि अमाखौ फिसिनानै बिथांमोनहाबो मोजां बिबांनि रां खामायबाय थानायखौ नोथाङाबो नुयि जानांगौ
औ नोंथाङा थारैनो नुयो
दे एसे बुंनाय नोंथां
औ जोंहा अमाखौ गोदोनि समाव माने जानो थाखायल' फियोमोन जाहैदों माने फाननानै रां खामायनायनि थाखाय फियामोन
औ औ
औ नाथाय लासै लासै मा जालांखो माने जोंहा अमाखौ माखासे रांखान्थिनि गोनांथिखौ माने आबुं खालामो बैनि जाहोनाव माने अमा फिसिनाया जोंना माने ट्रेेन सोलिबोबाय थादों आरो
औ
औ जोंहा अमा मासेखौ फानोब्ला जोंहा गिदिर खालामनानै फानोब्ला गोबां रां मोननो हायो जि रोजा जिबा रोजा नैजि रोजासिमहालागै बेनि बाराबो मोनो मोननो हायो आरो अमा लायै अमा
औ औ नंगौ
औ नोंथां माने जोंनि रांखा खान्थिनि गोनांथिखौ गोबां हेफाजाब होबोदों आरो माबाया अमाया
औ
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनो लानाय आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा
जागोन द नोंथां दे
दे